औ औ दे
औ खोनाबाय ना नोंथां होमबा
ओ औ खोनादों
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय मा खालामदों नोंथाङा
आङो दंथयो दे नोंथां नोंथाङालाय
आंबो दङ र' जिरायनानैनो
अ नोंथांजों आङो ओम बिफां लाइफांनि सायाव बिनि सोमोन्दै हाय रायज्लायनो होननानैसो खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावराय हागोना नोंथां होमबा
अ अ हागोन दे सावरायनो
औ होनबा ओ गुबै आयदायाव फैनोसै नोंथां
औ दे
बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोनांथि दंना गैया होनबा नोंथां?
गोनांथि दङ दङ
औ माबायदिहाय गोनांथि दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ बिफां बिफां लाइफां होनोब्लाथ' जोंनि बे बुहुमाव जोबोद गोनांथि दङ आरो
ओ नंगौ नोंथां
ओ बिफां लाइफां नङाब्ला जों थांना थानो हानाय नङामोन
औ नोंगौ नोंथां
बि- बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो नंगौना?
नोंगौ नोंथां नोंगौ
अ बे बे अक्सि ओ बिफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेनखौ जों हां लानायाव बाहायनाय जायो आरो जुदि बि बिफां लाइफाङा गैयामोनब्ला बे अक्सिजेनखौ जों बहानिफ्राय मोनगोमोन बिदि सोंथि जा गौमोन आरो
औ नंगौ
बे अक्सिजेनानो गैयाब्लाथ' जोंनि हां लानायाथ' बन्द' जागोनना
औ नंगौ
अ बे बन्द' जाब्लाथ' जों माबायदि थांना थानो हागौमोन
नोंथां
बेनिखायनो औ बेनिखायनो आं बिफां लाइफांखौ गोनांथि दङ होनना सों सानो आरो
औ
औ
बेनिफ्राय आरो ओ जोङो आरोबाव माबायदिहाय जोङो बिफां लाइफांखौ जों माबायदि बाहायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिफां लाइफांखौथ' जोङो बिफां लाइफाङाथ' जोंनो बहुद माने गोबां रोखोमनि होयो आरो बिसोरनिफ्राय मानसिनो जेरैबायदि बिफां फांस से बि बिफाङाथ' ओरैबाबो जाग्रा जुदि फिथाइ सामथाइनि बिफांब्ला बेथजोंनो फिथाइ सामथाइ होखायो होखायो आरोना फिथाइ सामथाइ अ जुदि आरो बे बिफाङा फिथाइ सामथाइनि नङाब्लाबो जोङो बेनिफ्राय बेनिफ्राय सिरिनाय बिलाइ बे बिलाइफोर गोरानजोंबो जोङो अर अर अर सुनो हायो आरोना
औ
औ आरो बे दंफाङा बे दंफांनिफ्राय जोङो जेरैबायदि आलना फालें बैसां जे होनो आलना
औ नंगौ नोंथां
अ बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो डेक्स टेबोल जग्रा यार गोबां रोखोमनि जों दंफांनिफ्राय मोननो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
ओ जागोन नोंथां
औ
नोंथाङा जेरै फोरमायदो बेबायदिनो ओ आंबो बेखौनो बुंनोसै जे जोंथ' बिफां लाइफाङा गोनांखायानो गोनांथि दङ आरो जों बिफां लाइफां गायनायाबो गोनांथार मानो होनब्ला जोंथ' माने दाथ' टाउन सहर जाबोबाय गोबां ङावनो गारि मथर गारि गुरा बिदि खारनाय जाबाय माने लाइ बे जाबो बाय बिफां लाइफां दानफायनाया बारा सायाव बारा जाबोगासिनो बेबायदिनो बिनिखायनो जोङो दानफायनानैबो आरोबावहाय जोङो बयबो दंफां लाइफां गायनायखौ खमायनो नाङा आरो आंनि मथेबा नोथां जों बो दंफां लाइफां गायनाया गोनांथि थार बिदि ओंखायनो आरो आरो दंफां लाइफाङा जेरै जोंनो जों नोंथाङा बुंदोंमोन जेरै दहाय जों फिथाइ सामथाइ जानायनि होयो होननानै
औ औ
जोङो बिफाङाव जेरै फिथाइबो होयो बिबारबो होयो बिबारखौबो जों माखासे बिफांफोरनिफ्रायबो जों बिबार जानो हायो जेरै ओ फिथाइफोरखौबो मोनजायो जेरै नै दाथ' दैज्लां बोथोराव थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ ओ गोबां लिथुखु जाय गोबां लिसु गोबां मोनजायो नै फिथाइ सामथाइ आरोबाव लोगोसे जोङो दंफांनिफ्राय माखासे न'नि आइजें आइला न'आव बाहायनाय आइजें आइला बानायनाय जायोना नोंथां
अ अ
बुंदों बिदिनो आरोबाव जेर जोङो न' लुनाय खामानियावाबोथ' गोरोन्थि ना जोंना दफांनि थाखाय
औ औ नंगौ
औ न'आवबो जेरैहाय जोङो खिरखि दर्जा आरो लोगोसे बै दारा होनाय बिदियावबो
अ दारा औ औ बाय जा दरजा दरजा बेफोरावबोथ' बाहायनाय जायो न
औ बेफोरावबोथ' गोनांथिथारना नोंथां
उम
फारसेथिं आरो जोङो बिदिनो ओ खायसे बिफांफोरखो जेरै जोङो फाननानै ओ बायलाय फानलाय बेबायदि बेफार फालांगि खालामनानैबो जोङो न'खर खुंनो हायोना नोंथां
औ हायो औ
औ गोबां माने जोंनो गोबां मदद होयो आरो बिफां लाइफाङा
अ
आरो नोंथाङा एसे आरोबाव फोरमायनो हाबावगोन नामा जे आरोबाव जोंनो माबायदिहाय हेफाजाब होयो
ओ बेथ' आं दहाय बुं सिगाङाव जा बुंदोंमोन बेबायदिनो होयो आरो जों अर सुनाय खामानियाव बांसिन अर सुनायावबो बाहायनाय जायो आरो ना
औ नोंगौ थां नंगौ
गोदोनि गोदोनि दिनावथ' जों बिदि लाइनजों संनाय बा गेस होन्नाय बुस्थु बेफोरबायदि गैयामोन ना
नोंगौ नोंथां
होमबानिया जों बांसिनैनो बे बन बनजों संनाय जायोमोन आरो
औ
औ बननि बे आरो दंफांनि बिलाइ बिफोरखौ जोङो फोरान जेब्ला बियो रानना थायो बेफोरखौ लानानै फोरानो मोन फोराननानै संनाय जायोमोन आरो बेबायदि औ
जेरै दा जों ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि आरो माखासे बिफांफोरनि जेरैहाय जोङो ओ फाननायावबो माखासे खामानियाव बाहाय जायो जेरै दानायफोर बेफोरबायदिखौ आरो जोङो बे अरसुनियाव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोना नोंथां
औ औ आरो माबा ओम ओइ बे हिसान हिसान जिदाग्रा बेखौबोथ' जों दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा
औ नोंगौ
हिसाननि जि दाग्रायाव बाहायनाय बांसिन मुवाखौनो जों दंफांनिफ्राय बानायनाय नुनो मोनो आरो
औ जेरैहाय उलार गायेन बिदिखौबो बानायनाय जायोना नोंथां ओमफाय बे सान
दिंखिया दिंखिया बे दिंखिया औ
गोबां इसाननि बे मा गान्दै बे थात साल बिदिखौथ' जोंनो बानायनाय जायोना
औ आरो मा खु माखुवा माखु ओमफाय जे औओइ बे खुन्दुं थुनना लायोमोन बेखौ मा होनोमोन मुस्रा मुस्राखौबो जोङो गोदो आगोलाव जों औ-औवा एबा दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन आरो। नाथाय दा दाथ' गोदान मुगा बेनिखायनो जों बेखौ प्लास्टिकनि बायनानै मोननाय जायो आरो पलिटिनि एबा प्लास्टिकनि-
औ नंगौ।
जोंनो ओमबा दंफाङा गोनांथिथारना नोंथां।
औ गोनांथि।
औ जेरै ओंखायनो जोङो बिफां लाइफां बिफांखौ गायनायखौ गारनो नाङा जेब्लायबो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ गायनांगौ जुदि जों बिफांखौ दानफायनो दानफायनोब्ला बिबांखौ दानफ्रायनोबा जों बेनि सिगाङाव फांनै फांथामसो बिफांखौ बिफां फुलि एबा फिसाखौ गायगोना लानासो दान दा साफैनांगौ आरो
औ नोंनि मथिबा आरो ना नोंथां।
आंनि मथेब्ला अ
औ जों माखासे माने जोंनि जिउ। खुंनायाव औमोन मा बुंदोंमोन नोंथां?
अ माने आं होनदोंमोन आरो
औ
दे बुंलाय
औ'
अ खोनादों दे खोनादों
औ आं बुंनो नागिरदों मा आरो मा नोंथां
अ माने आङो
खोनायासै नोंथां
ओ माने आं होनदोंमोन आरो
औ
बिफां बिफांखौ बिफां फांसेखौ दानफायोब्ला फांनै फांथाम गायनांगौ होननाय आंनि साननाय आरो
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथांनि साननाय बिदिब्ला मा होनना बुंनायदोंमोन आरो आङो
औ आंनि साननायाबो बिद बिदिनो नोंथां जोङो बिफां फांसे दान फायनो थाङो थाङोब्लाथ' गोबां खहा जायोना जोंनाव बिनिखायनो जोङो बेखायनो जोङो माने दानफायनायनि सिगां जेरै नोंथाङा बुंदों बे बेबायदिनो फांनै फांथाम फांथाम गायग्रोनांगौ आरो मानो होनबा नै दाथ' जोंनो अखाबो लाबोयोना जोंनो बिफां लाइफाङा दाथ' नै एकदम अखानि आंखाल जाबोगासि बिनो दं दम ओ ओ दुंहाव थासारिया बारा जाबोगासिनो ना जोंनाव नोंथां
औ औ नंगौ
औ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै ना होमबा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां होमबा
औ दे
औ